औ नोंथां। अ नोंथाङा फ्रिबा
औ नोंथां फ्रि।
औ बिदिब्ला फंनैसो रायलायनोसै। उम औ ओंख्रिनि सोमोन्दै सावरायनोसै नामा नोंथां?
जायो।
अ बिदिब्ला आं आंनो आवगायग्रोनोसै ना माथो?
औ औ दे आवगाय।
औ। जेरैहाय ओंख्रि होननानै बुङोब्ला ओ जोंनिया माने- जोंनि बरफ्रा माने मोजां मोनग्रा जायफोरनाखि ओंख्रि बेफोरनि मुंखौ बुंसां - खोनाबाय नोंथां?
औ नोंथां।
दाउ अनलाजों साम आ- बेदरजों खुमब्रा नाफाम बाथोन- लाफाजों आरो नाथुर बेफोर आरोखि ना नोंथां जोंनि बरनि माखासे ओंख्रि खायदफोरा।
औ।
दा नोंथाङा बुंदो फंनैसो ओंख्रिनि सोमोन्दै
नोंगौ नोंथां बुंनाया जेनाखि बरफोरनि ओंख्रि बेयो माने मखजाथाव आरो।
औ।
दा बेनि अनगायैबो मानि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो बेफोरबादि जेनाखि बोथोराव मोननाय मैगं जेरैबादि मेसें आरो दैज्लां बे बो बोथोराव मोननाय मैगंनि अनगायैबो जेनेबा गोबां ओंख्रिफोर जाबोदों।
औ।
जेनेबा बुंनो थाङोबा जोंहा बर'आव जि आइ टेक थांनाय मोननाय ओंख्रिफोरबो दं।
औ नंगौ।
जेरावनाखि बेफोर ओंख्रिफोरा जादों जेनेबा
उम औ नोंथां औ।
नाफाम बेफोरखौ जों जि आइ टेकाव मोननो हादों आरो नोंथां।
औ औ औ।
बेखौ माने बर'नि ओंख्रि होननानै जों सिनायनाय।
औ औ औ।
दा बेल' नङा जेनेबा गोबाङै गोबां बिदि मैगं थाइगंबो फोरखौबो जायो बर'फ्रा। दा बर' फोरनि जेनाखि दोरोङारि सोलिबोनाय ओंख्रि होननानै बुङोबाथ' बेफोरनो आरो जेनेबा अनलाजों दाउ, नार जि अमा, नाफाम बेफोरो मख'जाथाव आरो नोंथां।
औ नंगौ। मा होनो बे जेनेबा नोङो बर'फोरनि जिथुनाखि खायद' बेफोरनि जि बेखौ बोरैहाय संनाय जायो? बेखौ एसे खिन्थानो हागोन नामा? जेनेबा ओरैनो।
आंथ' बांद्राय सङा थेवब्लाबो जाखिनि आं मिथियो बेखौ खिन्थानो हागोन आरो नोंथां।
औ दे खिथानो हागोन।
जेन'बा आं नाफामखौनो एसे खिथासै जेनेबा बोरै बाथायो बेखौहाय।
औ औ दे।
हथायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नानि गोनांथि जायो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नंगौ।
नानि गोनांथि जानाय बादि जेनेबा गामियारि सुबुंफोराथ' माने गामि ओनसोलाव माने गोबां दैमाफोर थायो नङा होमबा?
ओम।
बेफोर दैमाफोरनिफ्रायनो माने गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा नाफोरखौ लायो जिखुनु ना जेनेबा ना बिदिनो फिथिख्रि, ना मावा बेफोरखौ माने मिक्स लाबोनानैहाय बिदिनो फोरानना लाग्रोनांगौ आरो नाफाम खालामनो थाखाय। गिबियावनो ना जेनाखि बे गोरलै गोरलाम ना बा माबा मोनसे फिथिख्रि ना बे बेफोरखौ फोराननानै लाग्रोबाय नोंथां सान्दुंआवहाय। नाखौ जेनेबा फोरानखांनायनि उनाव बा नाया रानखांनायनि उनाव जों नाजों गलायनो थाखाय बिदिनो थास' बिसं नांगौ बा खोनादों ना? हेल'? हेल' नोंथां? हेल'? हेल' हेल' हेल' हेलौ हेलौ हेलौ जाबाय बुरजा हेलौ हेलौ नोंथां। हेलौ नेट नाङाखैगोनलै नोंना। नोंथांनिखौबो खोनाहैया खोनाफैयाखै आंनिखौबो खोनाहैयाखै जानांगौ नोंथां। हेलौ हो दान्सलि